नोंथां औ नोंथां
औ नोंथां औ
अ' आंङो मोनसे मा होनो जोबोर गोनांथार आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना।
औ नोंथां
आयदाखौ लानानै नोंथाङाबो सावरायनो थाखाय नोंथाङा एसे समबाबो होनो हागोन नामा नोथांङा?
औ होननो हागोन नोंथां।
अब्ला आं बे आयदाखौ नोंथांनिसिम फोरमायना होनो नोंथाङा एसे फोरमायलांबानो जाबायना बेनि आयदानि सायाव मानो होनबा बे आयदायानो जाहैबाय खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
अ बे आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि गोदो-गोदायनिफ्राय दिनैसिम जेरैबायदि जाबोदोंना हान्था- मेला बाजारफोरा सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय सुंद'यैब्लाबो
गिबियावनो नोंथां हाथाइ -बाजार होनोब्ला बा हान्था- मेला होनोब्ला जोङो हाथाय- बाजार होनोब्ला जोङो जों बेखौनो बुजियो जे बांसिनानो खोनादोंना नोंथाङा औ औ हाथाइ- बाजार होनोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन जोंनि बे मोनसे थांना थानायनि राहाबो बुंनो
हायो जाराव जोङो जेराव जोङो फाननाय बायनाय बा बेफोर सोलाय- सोल' खान्थि बेफोर जायो आरो माने हाथाय बाजाराव आरो जोङो हाथाइ-बाजाराव गोबां बायदिसिना मुवा बेसादफोर फाननो हायो जेरै जोङो माइ फाननो हायो। माइ फाननो हायो बेफोरबायदिनो दरजा फाननो हायो, गस्ला फाननो हायो। बेफोरबायदिनो गोबां मैगं-थाइगंनिफ्राय लानानै जोङो जाहा जानाय-लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय-जोमनायनिफ्राय लानानै गोबां बुस्थु जोङो जाय हाथाय-बाजार बेयाव जोङो फाननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो हान्था मेला होनोब्ला
जेराव जोङो बाजार बा हाथायफोराव फायनो थाखाय जोंनि हान्था मेला बा जों फाननो लांनो मायबा मोनसे फाननो लांनो बा बेनिफ्राय जों माबा मोनसे लाबोनो थाखाय बा जोंनि हान्था मेला जोंनि जा थांलाय फैलाय राहा बेफोरो मोजां जायोब्ला बा जोंनि जा हान्था मेलानि राहाया बेफोरो मोजां जायोब्ला जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोंनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो लांनो थाखाय बा जों बेसिमहालागै जोङो दोनहैनो बा लांनो थाखाय हान्था- मेला या मोजांब्ला जोङो गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ हान्थिनानै जोङो बेयाव सहैनो हायोमोन बा सहैनो हायो बा जों बेयाव दोननो हायो बा मोनहैनो हायो। बेनिफ्राय जोङो हाथाय-बाजारफोराव जा जोंनि फाननो लांनाय माइ बेफोरबायदिनो गोबां बुस्थुखौ जोङो बेयाव फाननो हायो आरो बायनोबो हायो बेनिफ्राय फ्राय जोङो जा जोंनि आबादारि बिथांमोन जा जोंनि आबादारि बिथांमोना आबादफोरखौ बा जोंनि फसलफोरखौ दहुननानै बेफोरनिफ्राय बेफोरखौ जोङो बाजारफोराव बा हाथायफोराव लाबोनानै ओ फाननो हायो बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां रां आरजिनो हायो बा जोङो बेनिफ्राय रां बुथुमनो हायो। बेनिफ्राय जोङो ओ जोंनि न'खर सालायनायाव बा जोंनि थांना थानाय राहायाव एसे ओ हाथाय बाजारा खाथियाव थायोब्ला एसे मोजांसिन जायो। आरो जोङो दा ओ गोबां नुनो मोनबोदों जे ओ दाब दाब जायगायाव माने ओ दस पन्द्र'थासो गामि लोगो नांनानै ओ खाथियाव खाथियावनो मोनसे फिल बा बेफोरबायदि लांदां जायगायाव जोङो दा ओ हाथाय बाजार खालामनाय नुनो मोनदों बा बेयाव हाथाय बाजार ओ गोदानै हाथाय बाजार खालामनाय नुनो मोनदों। मानोना जोङो ओ गोजान गोजान ओ हान्थिलांनो थाखाय जोंहा दाफोरबायदि बेयाव गोबां समनि आंखाल जायो बेनि थाखायनो जोङो ओ खाथि खालानि जा ओ पन्द्र'था दसथा बेफोरबायदि गामि मोनसे लोगो नांनानै जोङो बेयाव ओ हाथाय बाजार खुलिनाय जायो आरो जोङो बेफोराव ओ जोंनि आबादारि बिथांमोना बेफोराव खाथियावनो ओ जोङो ओ मुवा बेसादफोरखौ फाननो हायो आरो जों गोजान जायगासिम दावबायलाङा लासिनो जोङो खाथियावनो मोननो हायोखाय जोङो बेफोरनिफ्राय समफोरखौबो गोबां ओ गोबां बासायनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां खामानिबो मावनो हायो आरो जोङो ओ हाथाय बाजारफोराव जा जोंनि गलादार बिथांमोना ओ गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै ओ मोनसे जायगायावनो थुबुर जायो। थुबुर जानानै जों बेयाव बायदिसिना फानो जेरै जि फा जि गानग्रा जि ओ जोंनि सेन्देल जोंनि ओ जेखाइ, खबाइ बेफोर बायदिनो गोबां बुस्थुखौ जोङो बेयाव फानो आरो जोङो बेफोरनि बेफोरनिफ्राय ओ एसे हाथाय बाजारफोराव जोङो जा ओ गला जोंनि जा ओ मा होनो बेखौ स्टेसनारि गला बेफोरनिफ्राय जोङो हाथाय बाजारफोराव एसे खम खम फैसाजोंनो जोङो बेयाव मोननो हायोबा जोङो बेनिफ्राय लाबोनो हायो
औ
बेनिफ्राय जोङो ओ हान्था मेेलाया ओ एसे मोजां जायोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनो दावबायनानै गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंहा गोबां ओ खहस जायो। नाथाय जोङो हान्था मेला होननाय लोगो लोगोनो जों बेखौबो बुंनांगोन ओ जे जोंनि गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलायाव गोबां फाराग नुबोनो मोनबाय नोंथां मानोना ओ गोदो-गोदाय जोङो बांसिनानो नुनो मोनोमोन जे मैसो गारि बा मोसौ गारिफोरजों जोङो ओ बेफोराव आबादारि बिथांमोना माइफोरखौ लाबोयोमोन बा जोंङो माइफोरखौ फाननो लाबोयोमोन। बेनिफ्राय ओ बांसिनानो गो गोदो गोदायो ओ गारि मथर बेफोरबायदि गैयामोन नालाय बेनिफ्राय जोङो ओ हाथथाय बाजारफोराव जोङो थाबायै थाबायै फैयोमोन। नाथाय जोङो दा गोनोखोआरि मुगायाव दा जोंनि जे बिगियाननि जौगालु मुगायाव जोङो दा नुनो मोनबाय जे जोङो बांसिन सुबुंफोरानो हाथाय बाजाराव थांनो थाखायबो ओ गारि मथर बाहायो आरो जा जोंनि ओ बेसाद मुवा बेसादफोरखौ फाननो लांनो थाखायबो जोङो ओ मा होनो बेखौ गारि मथर खौनो बाहायो बे बेफोरनिफ्राय जोङो समफोरखौबो एसे ओ खम सम बाहायनानै जोङो बेयाव औ। औ औ नोंथां। बेफोरबायदिनो जोंनि ओ गोदोनि आरो दानि हान्था मलाायाव बा जोंनि गोदोनि बाजार बा दानि बाजाराव एसे फाराग नुनो मोनो। ओ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो हान्था मेला आरो हाथथाय बाजार दङ नामा खाथियाव नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
सोनांथाव दङ मानो होनबा आथिखालावथ' मा होनो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा दाब दाब जायगायाव खाथि खाथियावनो बेफोरबायदि बाजार हाथाय बाजारखौ नुनो मोनो मानो होनबा गोबां हाथथाय बाजारनि गोनांथि जानानै फैयो बा आथिखालावथ' बेफोरबायदि हान्था मेलानिबो ओ जेबो जेंना गैला नङा होम
औ औ नोंथां औ
फोरावबो जोङो लाखिनानैब्लाबो जोङो खायसे ओ बाजारखौ जों खालामनो हायो आरोना नांगौ बेसादफोरखौ। हानाय लानानै थांनो हानाय ओ मा होनो ओ खाबु मोनबाय आरो ना मानो होनोबा लामानि ओ दा गिबियावनो मा बुंनो थांगोन बाजार बुंनो थाङोबा जोंना मा लामानि गोनांथि आरोना मोनसे एसे गिदिर ओ मा होनो ओ बाजार हाथाय नांगौ जायो बेनि थाखाय जोंनो गिबियाव न मा लामाया मोजां जानांगोन नङा होमबा नों
औ औ थांलाय फैलाय औ
मोजां जायोबासो जोंहा बेयाव गोबां बिबांनि गोबां रोखोमनि आरो गोबां दामि खम दामि गोसा बेसेन गोसा बा बेसेन खमनि ओ बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद फोरखौ जोङो बेवहाय फाननो लाबोनो एबा गोबां फालांगिरिफोरखौ लेंहरनो थाखाय फैहोनो थाखाय जोङो खाबु होनो हागोन आरोना। अब्ला बेनि थाखायबो जोंनो मानो होनबा बाजार होनोब्ला बेयाव नों आं बा सासे सानैजों बेखौ खालामनो हाया नालाय गोबां बे फालांगि एबा फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनि माने गोनांथि जानानै फैयो अब्ला बे गोजाननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथि ओ जायो मानो होनबा लामानि थाखाय गोनांथि जायो आरोना।
औ औ औ
लामाया मोजां नङाब्ला बा हमना ला बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गाज्रि लामाय जायोब्ला गाज्रि बाज जुदि लामायाबो फिसा गाज्रि जायोब्ला बेवहाय गोजाननि बेफार फालांगि खालामग्रा फालांगियारिफोरा बोरै फैनो नङा होमबा?
औ औ औ।
फोरासो थानो हागोन। नाथाय गोजाननिफोराथ' फैनो हाया, बेनि थाखायनो माने ओ मा होनो ओ लामा मोजां बा लामा गिदिर जानांगौआ जोबोर गोनांथि आरो ना। थिग बेबायदिनो ओ जेसेबांनो गोजाननि आरो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर फालांगिरिफोरा फैगोन अब्ला सो बेफोर बाजारा मा होनो हाथाइया गलाफोरा माने गिदिर गिदिर जानानै फैगोन। अब्लासो गोबां सुबुंनिबो थुबुर जानानै थागोन नङा होमबा? जेसेबांनो सुबुं बांगोन सुबुङा थुबुर जागोन। अब्ला अब्लासो मा होनो ओ मा होनो बाजार हा थाइयाबो माने देरलांनो हमगोन आरोना। नङाब्लाथ' बैफोर जेरै ओरैनो थागोन। जेब्ला मानसिया फैगोन बाजार खालामनो मानसिफोरा ज' ज' थुबुर जागोन। अब्लासो बेवहाय माने गोबां ओ मा होनो फालांगिरिफोराबो मुलाम्फा खालामनो हागोन आरोना। मानो होनबा जेरै बायग्रा गैयाब्ला फानग्राया जेबो उदाया होनना बुंनाय बाथ्रा दङ' ना, जुदि ओ बायग्रायासो दं गोबां बायग्रा दं माने गोबां मुवा बेसाद बायग्रा सुबुं ओंखार थाङो। अब्लाबो नाथाय फालांगियानो जुदि गैयाब्ला नङा होमबा?
औ औ औ।
बेफोरबायदिनो माने ओ मा होनो आं मा बुंदोंमोन लामाया गोनांथि आरोना। अब्ला बेफोरबायदिनो गोजान नाय ओ मा होनो? ओ फालांगिरिफोरा गिदिर गिदिर आथिखालावथ' दिनाव गुबुनमोन नाथाय आथिखालावथ' गोबां गिदिर गिदिर गारियाव लानानै फैयो नङा होमबा? ओ बेफोरबायदि गोजाननिफ्राय फैनो गोनां जायो अब्ला गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद लाबोयो नालाय, गिदिरनिख्रुइबो निफ्रायबो गोबां रोखोमनि लाबो आं बेनि थाखायनो माने गिदिर गारि लानानै फैनो गोनां जायो आरोना। जायखौ जोङो सलायनो थाखा खाय न'खर गंसे सालायनो थाखाय गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद नाङा नांगौ नङा होमबा? जेरै थानाय ओ उन्दुनायनि थाखाय जि जोम दोननायनि थाखाय, जानाय लोंनाय बायदि रोखोमनि आरो मुवा बेसाद दोननो थाखाय गोबां रोखोम खोमनि मा होनो बेसादफोर नङा होमबा? ओ नांगौ जानानै फैयो। बेफोरखौ माने जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोआबा जोंनि जायगायावथ' मोननो थाङा। बेनि थाखायनो गोजाननि ओ फालांगिरिफोरखौ फैनो थाखाय खाय खाबु होनांगौ जायो आरोना।
ओ ओ अ।
गोबां माने बेफोरनि थाखाय बा जोंनि थाखाय मा लामाफोरनि थाखाय गोनांथार जानानै फैयो। औ थ' बुंनो थाङोब्ला जेरावनो थाङो बेवहायनो बाजार फोरखौ नुनो मोननो थाङो मानो होनबा सुबुं अनजिमाया बारायदों नालाय। गोजान मा होनो? बेफोरबायदि बेफार फालांगिनि बिबांखौबो बांहोनो गोनां जानानै फैदों।